हेल' नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
ओ जोंङो मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला
औ हागोन।
बे टपिकनि मुङानो जाबाय सोलोंथाइ
औ
जों मोन्थिगौदि
औ
दानि जुगाव सोलोंथाइया बेसेबां गोनांथार
औ
आरो सोलोंथाय गैयाबा जोंहा मा खहा जायो बेनि बागै जों सावरायनो सानदों।
औ
मानो होनबाव सुबुं माहारिया जौगानो एबा दावगानोबा सोलोंथाया गोनांथार जों बेख गौ रोखायै मोन्थिखागौ।
औ
बिनि थाखायनो जोङो उन्दै समनिफ्राय लानानै देरजासिम सुबुं माहारिखौ सोलोंथाइ होनो नाजाबोदों आरो इयुनावबो सोलोंथाइ होबाय थागोन होननानै जों मोजाङै मिथिगौ।
उम औ
नोंथाङा आंनो एक्सप्लइेन खालामना होनो हागोन ना? जुदि बे बुहुमाव सोलोंथाइ गैया अब्ला बे बुहुमाव माबोरै महर लागोन
औ नोंथां हागोन नोंगौ बेयो जोबोद मोजां सोंथि दायो जोंहा सोलोंथाइ बुङोब्ला जे मानसिनि जिउनि जि थांखि बै थांखियाव एबा बै थांखिखौ सुफुंनायाव एबा मोनफुंनायाव बे सोलोंथाइया गोरलैयै राहा खालामना होग्रा जि रोंगौथि बे रोंगौथि ओ बेखौनो ओ जों सोलोंथाइ बुंनाय जायो। ओ बे बुहुमाव एबा सासे सुबुङा जि जिउ राहा जिउखौ खुंलांनो थाखाय सोलोंथाइया ओ गोनां जोंहा दाबायदि जुगाव एबा सुबुंनियाव सोलोंथाइ गैयाब्ला बे बुहुमाव थांना थानाया जोबोद गोब्राब जागोन। मानो होनोब्ला जोंहा जि दानि गोदान मुगा, बे गोदान मुगायाव गोबां रोंग'थि गोनां, जि दोरोङारि टेक्न'लजि एबा गोदान मुगानि जि नेमखान्थिफोर बैजों सरजाबफानानै बैजों रुजुफानानै बैजों फारगथि गैयाजासे दावगालांनो थाखाय जोंहा सोलोंथाया गोनांसिन। जेरैहाय जोंहा गावनि जि थांखि बे थांखिखौ सुफुंनो थाखाय जि सोरबा सासे सुबुंनि जि सोरखारि साख्रि सोरखारि साख्रिनि जि थांखि बे थांखिनि थाखाय जोंहा गिबियावनो सोलोंथाइ फरायसालिनि सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगौ जायो। जोंहा गोजौसिन गोजौसिन थाखोनि फरायसालिनि जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइ नङाब्ला जोंहा गोबां गोब्राब जायो आरो बै सोरखारि साख्रि सोरखारि साख्रिखौ मोनफुंनायाव जोबोद खस्थ' जायो। लोगोसेनो बेबायदिनो संसार जानायावबो जि न'खरनि जि बानलु संख्रिनि जि ओ खायसे हिसाब बानायनाय एबा खायसे ओ प्लेन प्लानिं बानायनाय बैफोर प्लानिं बानायनाय जि संसाराव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बफोर प्लानिं बानायनाय या सोलोंथाइनि जोहैनो जायो। जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला फरायनाय जि बिजाब फरायनाय एबा गोजौसिन फरायसालिनि सोलोंथाइयाल' सोलोंथाइ नङा। जोंहा गोबां सोलोंथाइ दं। गावनि गुबुन फारसे एबा गुबुन मोनस से आयदानि सायाव सोलोंनाय सोलोंथाइ जायखौ इंराजियाव एक्सट्रा कलिकुलार इडुकेसन बुङो बेबायदिनो स्किल्स बुङो रोंगौथि। गोबां रोंगौथि दों जेरैहाय ओ आखाइजों गोबां फुथुला मुवा बेसाद बानायनाय बेफोर रोंगौथि बेबो मोनसे सोलोंथाइ। लोगोसेनो जोंहा सि सि सुथाबग्रा सोलोंनाय बेबो मोनसे सोलोंथाइ। ओ लोगोसेनो जोंहा जि आखाइनि हाजों आखाइनि हाजों आखाइनि हेफाजाबजों जि गोबां मुसुखा बानायनाय बेबो सोलोंनाय मोनसे बेबो रोंगौथि बेफोरबायदिनो सुबुंनि जिउआव गोबां रोंगौथि एबा सोलोंथाइ गोनां जायो बेनिखायनो सोलोंथाइ नङाब्ला बे बुहुमाव थांनानै थानाया सुबुंफोरनि थाखाय गोब्राब नोंथाङाबो बेनि बागै फंनैसो एबा गुवारैनो फुवारना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां नोंथाङा आंनो गुवारै फोरमायनो हाबाय दे। सोलोंथाइया जोंनि बेसेबां गोनांथार। आरो बुहुम बिथियाव सोलोंथाइ गैयाबा मा जागोन? बेनि बागै आंनो मोनसे गुवारै फोरमायना होबावनो सानदों।
औ।
दा आं फोरमायनोसै जुदि बे खौ सोलोंथाइ गैया अब्ला सुबुं माहारिया थांनानै थानाया गोब्रा जोंनो मोनथियो गियान होनायजों लोगोसे गावखौ फसंथांनो। जों माबोरै खाबु होनो हागोन। बेनि बागै जोंनो गुवारै फुवारनानै होयो।
औ।
सोलोंथाइया बेल' नङादे बिजाब फरायनानै सासे सुबुङा गोदो आरो गोलाव जानानै गावनि नामखौ मुलुगाव मुंदांखा खालामगोन। दा होनब्ला जों बुहुमाव थांनानै थानो राहा जों गुबुनखौ माबोरै मदद होगोन आरो जों जानाय गावनि जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनो हागोन। बेनि बागै जों आइडिया मोनो।
औ।
सोलोंथाइया गावनि हारिनि हादोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि मोनसे लामा। बे मारै मोन्थिगोन सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों थांना थानायनिफाय लानानै जा खामानि मावनाय आबाद मावनाय एबा मोनसे खामानि मावनाय बेबो मोनसे सोलोंथाइ।
औ नंगौ।
जाय बुहुमाव सोलोंथाइ गैया अब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि खहा जागोन। जों गावनि साननाय हनायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा। जोंनाव जि आखु दं गोरों रोंगौथि गोनां बेखौ जों सासे सुबुंनो फोरोंनो हानाय नङा।
औ।
जायनि जाउनाव गावनाव थानाय रोंगौथिया गुबुन सासे सुबुंनिसिम खेंस्लाय एबा थोंजोङै मोननाय नङा।
उम।
सोलोंथाइयानो जादों गावनि रोंगौथिखौ गुबुंनो फोरोंनो हानाय गियान। जायनि जाउनजों जों बुहुमाव थांना थानायनि गोबां लामा दिन्थिलांनो हायो एबा सुफुंलांनो हायो।
औ औ।
नोंथाङा आं एसे फोरमायना होनो हागोन ना जुदि बुहुमाव सोलोंथाइया गोमालाङो हरखाबै अब्ला जोंहा मा खहा जागोन।
औ नंगौ नोंथां जुदि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया हरखाबै गोमालाङो‌ अब्ला बुंनो थाङोब्लाथ' बुहुमनि गासै जिब जिबि मिथिंगायाव सानै गासै मुवा बेसादानो गोमालांनोबो हागौ बेखौ आं सैथोयैबो एबा थारैबो बुंनो हाया। गोमायाल'सेनिबो थानो हागौ। मानो होनोब्ला गोदो गोदाय जि सोलोंथाइ गैयालासेनो गोबां सुबुंफोरा एबा गोदोनि सुबुंफोरा गावनि जिउ राहाखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो गोबां गोब्राबनि गेजेरजोंबाबो बिस ओ बिसोर गावसोरनि जिउखौ खुंबोदोंमोन। ओ दायो आंबो सानो जि दााबायदियाव सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया गोब्राबै एबा ह-हरखाबै जि गोमालाङो गोमालाङोब्ला बैफोरनि थाखाय बेनि जाउनाव ओ बुहुमनि गोबां सुबुं एबा जिब जुनार गासै मुवा बेसादा गोमालांनोबो हागौ आरो गोमालांनो हायाबो जानो हागौ बेखौ आं रोखा बुंनो हाया। थारैनो गोदोनिजों जि रुजुनाय नायोब्ला बे बुहुमाव रोंगौथि गैयाब्लाबो एबा रोंगौथि नङा ओ सोलोंथाइ गैयाब्लाबो थाङो शिब एबा जुनार एबा सुबुं माहारिया थांनानै थानोबो हायो। बेयो रोखाखौ नुहुरदों आरो बे लामाखौ नुु‌दों। देब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्राबो मोन्थिनो मोनबाय लोगोसेनो नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
दे होनबा बेखियावनो फोजोबनाय हाखाबाय दिनै जोंखौ।
औ।